ओ नोंथां
नोंथांङा फ्रियैनो दंना
औ दंङो
ओ आं नोंजों स्कुलनि बागै माने स्कुलनि बागै आं नोंजों सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंजों सावरायनो हागोन ना आंङो
औ हागोन
जोंथ' बयबो मिथिगौ स्कुल माने स्कुल गैयामोनब्ला जोंङो सोलोंथाइ लानो हानाय नंङामोन आरोोना माने स्कुल गैयामोन जों माने बयबो सोलोंथाइनि बिथिंङाव थानांगौमोन आर ना माने सोलोंथाइखौ जों मोननो हानाय नंङामोन आरो ना जेरै जों दा स्कुलाव बयबो फरायनानै जोंङो दा जाखिनि जों रोंदों जाखिनि जों सोलोंबोदों ओ बेनि थाखाय जोङो माने स्कुलाव हाबनानैसो जोङो बेफोरबायदि जेन'बा हमनानै ला जोङो फार्टावनो जोङो ख ख' बेफोरखौ जोङो रोंनो हादों ए बि सिडि खौ जोङो रोंनो हादों जोंथ' बेफोरबायदिखौ जोङो स्कुल गैयामोनबा जों ओ माने सोलोंथाइ लानो हानाय नङामोन ना औ बेनिखायनो ओ आङो सानोदि जोंनि थाखाय स्कुला ओ माने गोनांथार मोनसे बे जो-जो-जो ओं औ औ औ बेखौ आङो सानो आरोना। मानो होनोबा जोङो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो माखासे माने माने साख्रि बाख्रिफोरखौ जों होसोनो हायो नालाय।
औ
सोलोंथाइ गैयामोनबा जोङो जेन'बा बेफोराव जोङो ङो जेन'बा साख्रि बाख्रियाव जोङो आनजादफोरखौ होनो हानाय नङामोन। जेरै जोङो पास खालामनो हानाय नङामोन फरायनानै मानो होनबा जोङो बेयाव थांनानै फरायनांगौ जायो फरायनायनि गेजेरजोंसो जों गासै बो खामानिखौ मावनांगौ जायोना
औ
ओ बेनि आं सानो जे माने स्कुला जोंनि लाइफआव फैनानै माने जों बयखौबो सुबुं माहारिखौ माने मोजां खालामदों आरोना। आरो जेन'बा स्कुलफोराव जेन'बा गोबां ओन्दै ओन्दैनिफ्रायनो लानानै जोङो आसि थुयै थुयै फोर रोंबोनानै जोङो सोलोंनांगौ जायो जेरै सासे रोङै गथ'खौ जोङो सासे बेयाव जेन'बा फोरोंगिरि हिसाबै जोङो जेन'बा माखासे फोरोंगिरिफोर थानायखौ नुनो मोनो बे फोरोंगिरिफोरा जेब्ला जोङो उन्दै गथ'सा गथ'साखौ फोरखो फोरोङो अब्ला बिसोरनो जोङो मोजां मोजां गियान होनाय खौ नुनो मोनो आरो ना बे बे फरायसालि बा स्कुलाव थांनानै जोङो बेफोरबायदिखौ जोङो आरो जोङो बेयाव गोबां रोखोमनि सोलोंनो हायो। जे जेरै जोङो मोजां मोजां गियानफोर बा मोजां मो जां आखलफोर जोङो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनो आरोना।
औ
आरो जोङो बे सोलोंथाइखौ जेन'बा जोङो मोजां मोजां खामानियाव बाहायनो हायो जेरै जोङो बेखौ फरायनानै जोङो डक्टरफोर जाहैनो हायो। जेन'बा जों ओ डक्टरफोर जाहैयो बा जोङो सुबुं माहारिनि जेन'बा जानाय बेमार आजारफोरा बेफोरखौ जोङो फाहामनो हायो।
औ
औ नोंथाङा बुंदो दे मा बेनि बागै
ओ नंगौ नोंथाङा ओ जोबोद मोजाङैनो गावनि बिबुंथिजों बुंलांबाय। जोङो सोलोंथाइ गैयाबानो जोङो जेबो गैया होननानै जोङो बुंजायो नङा होनब्ला।
जोङो ओ सोलोंथाइ खौ नांथारगौ आरो जों सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जाम्बि जाम्बा जानानै थागौ गौमोन ओ जोङो ओ उन्दैनिफ्रायनो जोङो ओ आंगोनबादियाव गथ'फोरखौ सोनानै बिनिफ्रायनो जोङो फोरोंजेननाय खौ नुनो मोनो नङा होमब्ला ओ बे आंगोनबादि बादिनिफ्राय जोङो उन्दै उन्दै गोरलै गोरलै गथ'फोरखौ लांजेननानै बेयावनो सोलों हो जेननाय जायो आरो बेनिफ्राय जोङो ए पि एम इ स्कुलाव सोनानै ओ जोङो बिब्दिनो एसे एसे ओ फोरोङै फोरोङै फोरोंनानै ओ जोङो ओ बिब्दिनो ओ एसे क्लास नाइन टेन जाबाथाय जोङो ओ टेनखौ पास जाबाथाय जोङो एसे गोजौ फरायसालियावहायो जोङो जौमा फरायसालिफोरावहाय जोङो मुं थिसननो हायो नङा होनब्ला ओ जोङो गामि ओनसोलावहाय नाथाय ओह गामि ओनसोलनि सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो गामि ओनसोलनि सोलोंथाइ लानाय गथ'फोरा एसे माने ओ रोंनाया खम जानायखौ जोङो नुनो मोनोना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गामियावल' माने गामिनि सुबुं मानसिफोरखौल' ओ लोगो मोननायखाय जोङो गामि ओनसोलनि फरायसाफोरखौ बांद्राय स्मार्ट होननानै जोङो बुंनो हाया ओ जोङो टाउन सहरनि फरायसाफोरखौहायो माने बि नान ओ गासिखौबो लोग लोगो मोनो जे बेलेइ बेलेग सुबुंफोर बेफोरबायदि स्कुलाव जमा जमा लोगो मोनो ब्ला ओ गथ'फ्रा एसेबाबो सालु जायो नङा होनब्ला ओ बिबदिनो टाउन सहरनि ओ फरायनायफोरा एसेबाबो बेलेग आलादा जायो गोरों गोराया बांसिन जायो आरोखि ओ जोंनि गामि ओनसोलावहाय बांद्राय गोरों गोरा गैया नालाय ओ गामि मोनसेनिखौल' ओ मानसिफोरखौहायो बा फरायसाफोरखौहाय मोनबाय थानाय जानायखाय ओ गावजों गावल' लोगो मोननायखाय बांद्राय सालु गैया जायो आरो ओ बेनिफ्राय जोङो बिब्दिनो ओ सोरबा सोरबा ओ गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा गो जौमा फरायसालिफोराव थांनो हासिगोन सोरबा सोरबा हाला ओ लामानि थाखायबो हान्थिनायफोरा हायो खस्थ' जानायखाय ओ माब्लाबा माबलाबा गारि मथर मोना बेफोरबायदि जानानै जोङो गामि ओनसोलनि फरायनायफोरा थालांनायखौ जोङो नुनो मोनो
ओ नाथाय जोङो टाउन सहराव ओ बेफोरबायदिखौ नुनो मोन ना नङा होनब्ला मानो होनोब्ला ओ मानो होनोब्ला जोङो ओ टाउन सहरावहायो गारि गुरा खारनाया बांसिन आरो जोङो ओ फोरोंगिरिफोराबो माने बेयावहाय ओ बांसिन गोरों गोराखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि
जोङो गामि जायगायाव जोङो माने ओ माने खम माबाखौ नुनो मोनो आरो माने दानि मानसिफोरा जोङो बयबो मानसिफोरा माने गावबा गाव फिसाखौ मोजां जासिनायखौ लुबैना नानै बयबो माने प्राइभेट स्कुल फोराव बांसिन सोनायखौ नुनो मोनदों आरो ना आं दाथ बांसिनानो गामि स्कुलनि जेनबा गामियाव एल पि स्कुलफोराव बांसिनानो। दा बांसिनानो बै गैयै गैयैनि बे फिसाफोर खौसो बांसिन सोनारनानै मोनदों जायफोरा माने औ माने। जायफोर गोबां थाखा फैसा द जायफोरा मोजां माने। बेफोरो गासिबो प्राइभेटाव सोनो मोननायखौ नुनो मोन्दों आरो ना।
औ नंगौ
औ औ खिन्थु आंनि साननाय बायदिब्ला जाय मानसिया माने मेलेम फोर जायखि जाय जायफोरनिया मोजां बेफोरो माने। एल पि स्कुल बा गामिफोरनि स्कुलनिफ्राय फरायनाय थांहैनायाबो गोबां गोबां फार्स्ट डिभिसन बा सेकेणड डिभिसन बा लेटार लाबोनायखौ आं नुनो मोनदों आरो ना। बेफोरखौ आं सानो गावबागाव फरायनायनि सायावसो जायो मानो होनोब्ला बा गावनि जि गोसो होनानै फरायाबा जोङो हाजारखि जोंङो मोजां फराय फरायसालियाव फराया मानो। मोजां प्राइभेट स्कुलावनो जों फरायलिया माने माने जोङो। गोसो होनानै फरायाबा जोङो हाया आरोना जोङो बेफोरबायदि ओ मोजां माने सेथियाव जों थांनो हाया माने फार्स्ट डिभिजन जों सेकेणड डिभिजन बा लेटार लानो हानाय बेबायदिखौ नुनो मोना आरो ना। ओरैनो जोंङो जाय सुबुङा माने गोसो माने गोसोआव माने थांखि थायो माबा मोनसे लाना। नानै माने ओ जाफुंसार जायो ओ ओ‌ बेफोर मानसिया मानो गामिनिफ्राय थानानैनो।
औ गामियाव फ फरायनानैनो गुबुन गुबुना गोबां ओ सोरबा सोरबा ओ दुखु। सुखुनि नि गेजेरजोंबाबो फरायनानै जोङो गोबां पारसेन्ट लाखिनायखौ नुनो मोनबोदों
आरो औ औ बेफोरबायदिजोंनो जों। गोबां मानसिफोरखौ जोङो डक्टरफोर जानाय नुनो मोनबोदों। उ जेनबा टिचारफोर जाबाय नुबोदों जेन बा बेफोरबायदि गामिनि स्कुलफोरावनो फरायनानै गोबां मोजां मोजां ओ। जाबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो ना।
जुगावहायो बांसिन जौगानायखौ जोङो नु। नुबोबाय ओ जोङो ओ सरकारि स्कुलाव फरायबो माने माने गामि स्कुलाव फरायबाबो जोङो दानि जुगनि गथफोरखौहायो मोजांखौ नुबोनो मोनसै। मानोना जोङो ओ डायमनफोराव इंलिस स्कुलफोराव आरो ओ बिब्दिनो गुबुन गुबुन स्कुलफोर प्राइभेट स्कुलफोर थायो बेफोरबायदियावहाय सोनानै सोरबा सोरबाया माने ओरै बिनो थाखा गारनायखौल नुनो मोनदों आरो मानोना जोङो गोसो होबानो हाखाजोबो।
औ औ माने प्राइभेट स्कुलाव सोयोबा जोंना बांसिन फैसा खारनाय जायो आरो।
औ फैसा खारो आरो प्राइभेट स्कुलाव फ फरायबाथाय बांसिनानो टिउसन लानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला ना नाथाय जोङो ओ बिब्दिनो गामि ओनसोलनि स्कुलफोराव सरकारि स्कुल। फोरावहाय जोङो ओ बेफोरबायदि बांद्राय टिउसनबो लानायखौ नुनो मोना गावनो हारसिंनो खस्थ'यै फरायबोनायखौ। जोङो नुनो मोनबोयो नङा होनब्ला बिदिनो उथ्रिना सार जानानै डक्टर नार्स आरो सोरबा सोरबा इन्जिनियार ओ आर्मि पुलिस बेफोरबायदि जानायखौ जोङो नुबोनो मोनदों आरो ओ बिब्दिनो ओ सोरबा सोरनिबा खाफाला गेवबोदों आरोखि सोलोंथाइजों मोजां गियान मोनबोनानै ओ जोबोद मोजां जाबोदों आरो उथ्रिसारबोनायखौ जोङो दानि जुगावबो गामि ओनसोलावबो नुनो मोनो आरो टाउन सहरावबो नुनो मोननायखौ जोङो मोनथियो आरो नङा होमबा औ बिब्दिब्ला नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय औ दसेनि थाखाय दोनथ'नोसै
औ दे